हेलौ आदा।
बुं अबाव थांनो लुबैदों।
थांनायाथ' गोबां जायगायाव थांनो लुबगैदोंलै।
बहाय बहाय बुंलाय।
दाख्लै सासे बिदायाबो लोगो लादोंमोन। ओरै माबा शिलंनो सिक्किमनो थांनो लोगो लादोंमोन फैसा जमायनो थिनदों फैसायानो गैया। अहाय मारै जमायगोनथाय रां गैयालै गरिब। फुरि जानांगौ।
थांनो साननायल' जायो आरो बे खाथिनि बे माबानियाव थांबा मा जायो बेयावनो थांनो हायाखै आंबो दाबो थांनाय जायाखैबो। थांनांगौ र'।
बे सरलपारा साफ्राखाथा ए आंथ' नुहैबावाखै। खैनो आंथ' नुहैबावाखै गैया।
बेयावनो फैसा नाङाना थाव जेनेबा गारिल'सो नांगौ दा।
ओम बेखौनो माला बेरायहैनो हाबावगोन।
बेयावथ' नोङो मोनाबिलियाव बेलासियाव बेलासियाव दसे थांबानो जायोना।
ओम बेखौ होनबा नोंबो थांखायाखैबालाय ओम। नोंबो थांखायाखैबालाय
थांयाखै थांनाया। नोंसिनाव मिलाय लास मिनिटनि गारि दङ।
उम।
बोरै बिलाइ थाबाय आंनि थाबाय। थाइजौ लांजायो बेयाव ओम। उम जायगायासो दाखोर गारग्रा मा गारग्रा दंना गैया।
प्लास्टिकआव सोना लाबोफिनजायो थाइजौफ्रा जेबो नङा। सेवनो थाबनो बिगुरफ्रा खिन्थु बे प्लास्टिकफोरासो गाज्रि जायो। लेथ्रा जायो सोना लाबोफिननो हायो।
उम
प्लास्टिक लांफाखानानै। बेखौ खालामनांसिगोन बोथोरखौ नायनांगोन ओमफ्राय फारसेथिं।
बोथोर मोजां नांगोन दा नै बे गाबोनजों समफोरजोंनि गेजेरावनो बेरायनो हायो। जेनेबा गाबोन हमना ला मोसानाया बारथायावनो जोबबा बेलासियाव
बेलासियाव आराम थांनानै ज' थाखाबाय नालाय।
मोनसे बेखौल' ला नोङो अबसनखौ गाबोन नोंसोरो टारगेट लादो हय बेलासियाव बेरायगोन। ओइ बेरायनाय जाया बायदिबाथाय खामानि खामानियाबो ओरैबायदि मावनो हागोन होनबालाय नोंसोरो। गाबोन एसे मावदो गाबोन। खावसे मावदो समनिहा रबिबारावबो फुङाव मोसानाय गैखाया नालाय। रबिबार फुङाव खावसेखौ मावनो हाबाय आरो ओमफ्राय फोजोबदो नङाबाथ' जानाय नंला आंबो। गाबोन नायनोसै र' नेट गोथांखौ मोनबोयोबा बेखौनो
बेखौबो लाबोखादो नङाबो जोंबो नै
रां गैया रांखौनो रां थाग्रोनांगौना। नोंनावनो दङ नोंनि थाम रो। नोंनि थाम रोजाखौनो दाबो हरनो हायाखै आङो
थाम रोजा दंबावोमोन ने। थाम रोजा थामरोजा दंबावो।
दाबो हरनो हायाखै।
नाफोर मोनला बाखै जेरावबो दै देरनानै।
दै नाखौथ' जों दाख्लै जाखांबाय जानाया। सेन साखुमा जादों जों मा मा जादों। सेन गंसेयाव मानै गाहामल' नाङो। मोनसेयावथ' मासे नाङाखै उम। बै सुआयाव साहायाखै ओरै खोलानि फुख्रि दंमोन। बोहैनाय नास्राय मानै खिनसेयाव खिनसेयाव मासे ओमफ्राय ना मावा माथाम माब्रैसो बिदि नां नांदो ओमफ्राय बाथोन जाबाय।
बेयावलाय बोरै बिदि फुख्रियाव गारसोमना दोननाय।
गारसोमाखौ ओरै बोहैनाय थारै फख्रिनिफ्राय दै बोहैबोयो नालाय। बांद्राय जानानै उसिफावनानै।
उम।
ओमफ्राय बेहाय सादोंमोन। नायानो एसे खम नामाथाय बालाबोथियाबो गैयाना माया।
उम।
दस्रा एसे माबायावसो दं नामा। बेखौ मोनथिया आरो।
हाबासो मोनसिगोन नाया ओरैजाय बाला बोथियाखौ मोनागोनदां ना मोनो?
मोननो हागौ। मोन बोथिया मोननाय नङा बाव बोथिया बै माबायाव मोनो बोथिया जानोबा बे रौमारि बे रौमारि दैसाया उम रौमारि दैसायाव मोनो। नागिरोमोन सिगाङाव दा माबाहै मा होनो खादाया खादाया खादा सानद्रि बिदिजों बालाखौ हखां हखां थालाङो आरो जेनेबा बालाखौ सुस्रनानै नाया थालाङो। इदि बालाखौ हखां हखां माबायमोन आ दा दा बायदियावथ' मोनला नै दा दै एसे गुबुंले जाबाय नामालाय दैबो देरबाय ओमफ्राय उम। उम आरो नागेरला दानि दानि मानसिफ्रा नागिरलाबोना।
दैयाव हाबो
बे दैयाव मा मोनो होनबा नाथुर। ओरैबायदि नाथुर दङ बेवहाय।
ओमफ्राय मा बाहाय बामिफोर उम बा-बामिफोर थागोना थाया बेैहाय दैयाव?
बामिफोर खमलै गैला।
खमने? ए माबा होयोनोदां खारेन्टजों जायो खोमा ना खारेन्ट
थायोलै जा मानसिफ्राबो मानसि था थारो ओरैबायदि माने जेनेबा जानायनि होननानै जानायनिल' खालामा फाननाय बेबायदि नागिरोना। ओ सिगाङाव होयोमोन दा होला सिगाङाव आलदामोनना बारहावाया। सिगांनि मानसिफोरा जेनेबा बेफोरजोंनो सोलियोमोन नालाय।
सोलियोमोन औ।
जेनेबा ओ सिगाङावथ' बिदिनो साख्रि बाख्रि बांद्राय गैलायामोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि नागिरलाबायनानै फानलाबायनानै जाग्रा बेबायदिसोमोन नालाय ओंखायनो नैथोन ना हमनानै फाननानै जायो माबा बिदिनो बायदिसिना मा मोनो मैगं थाइगं हाग्रानि मै गं बेफोरखौ नागिरलाबायनानै फाननानै जायो साम' खननानै फानो। दाथ' गैला बिराद खमसै आ खम सै ओमफ्राय बिनिखायनो दाम बाराना दा। उम बाजाराव ओंखारो बाजाराव ओंखारबाबो नों दा दामा
दामाथ' गोबां जाखागोन मोननो थाङा नालाय बेखायनो दामा आंथ' ओरैजाय इसेबाबो खम एरैजायना ना एरि फाननाया नुवा नै बिराद खम आं बिराद नोजोर होबाय थादों ना
जोंनिथिं बिदि नागिरलानो
ओमफ्राय जोंथिं खिन्थु जोंथिं माबा दंना ना नागिरग्रा माबाफोर गोसोम बिगुर गोसोमफोर दं।
ओम
बिसोरो नोंनि फुंनि सानसुनि मोनानि दैयाव बिसोर बेजों जिउ खुङो उम ओ दा नों ना जानो गोसोबा ना लखेल मोनजायो बार' मास मोनजायो ना ना फिसा जानोना गिदिर जानो
ओम आरो दाथ' दाथ' दैलां दा बायदियावथ' मोनो
ओम दा बायदियावथ' बिसोरो मा खालामो दै गिदिर गिदिराव देरबोयोना देरबोनानै दालाय गावस्रानायाव बिसोरो थेबाय थेनानै हारसिं हारसिं थेगोन आरो फिसा फिसाखौ गावस्रानायखौ थेनानै हमो हारसिं हारसिंनो ओरैबायदि बिराद मा मा आयदिया माबा दंसोगारो
उम
हमसै ओमफ्राय डाइरेक्ट फुंनिफ्रायनो हमखायो नालाय बेला बेलाजिसिम ओमफ्राय डाइरेक्ट दखानाव लाबोनोसै गोथां गोथांनो
मोनो नोंसिनिथिं मोनो बिदि बाजाराव ओमफ्राय
उम
ओरै थांनाय जाबासो लाबोफाबा लाबोफाबाय बिरादबो थांनानै लायबाय माने गारि भारा बारासो थाङो नालाय आरो बे थिंनिफ्राय ओरै फानफैबायथाय आरो दामा गारि भारा हमदेरनानै बारा जाफैनोसै जोंनिथिं सेस माबा गोजासोलै सालांनि मुलि होनाय
उम
मुलिजों फेदेरनाय
मुलि माखासे हमनोनो हाला नाफोरखौ बै लकेल नाफोरखौबो मुलि होनानै फे माबानानै लकेल बायदि फानो।
नोङो जेनेबा लकेल नाखौनो फुख्रिफ्रावबो दाना फियोना लकेल नाखौनो फुख्रिफ्राव गारनानै दोनसै ओमफ्राय बेनो एरनोसोय बे मुलि होनानै बायदिसिना थाब थाब फेदेरनोसै
ओम मुलि होना फेदेरो ओम बेया ओम। बे जाग्रा आदाराव बिसिनि जाग्रा आदाराव मुलि लगायनानै फुननानै होनोसै।
उम आ द'सेेन देरो। नोङो से दान लानांगौआव
से औ।
बे माबा सेयावनो से दानाव ओम जि सानफोरजोंनो
ओम जाजानाय जायो, गिदिर गिदिरनो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंथ' बे नाखौ जायोबा जोंनावथ' हाबफाथारगोन इसेबाबो गोहोम
हाबो मानो हाबा। नोंनो फसायालै, जेनेबा हमना ला नोङो लकेल जेनेबा न'आवफ्राव गायनाय मानाय मैगंफ्रा मुलि होयै मैगंफ्रा। देरख'नो हाया मानो हाया जायोना हासार गैयि जायो। एसे माबाया खख्रां खथेब जालाबायो। फानथावफ्राबो नों खेरेफा खेरेफि जालाबायो।
ओम।
माने
बेखौ ओमफ्राय नों बाजाराव मुलि होनायखौ नायदो ओरै बायदि नायथाव नायथाव सिल सिल गिदिर गिदिर मद' मद' जागोन आरो बिलाइफ्राबो गावलाब गावलाब जानोसै।
ओम बे समाव सानला मुलि होनाय ना मानाय।
सानला आरो नोङो ओरैबायदि जायो जेनेबा महरफ्राबो मोजां नाय थाव थावबो आमफ्राय दामाबो खम एसे आमफ्राय नोङो बे खुख्रेब खथेब साइस गैया बायस गैया आरो बेना दामा बारा बिदि जानोसै। औ बोरै बायलायखो बिदि जानोसैलाय आमफ्राय दा मानसिफ्रा जेनेबा फैसा रांखौ बोरै ओ सेभ खालामनो हागोन जेनेबा बोरै खमाव खरस खालामनो हागोन बेखौ नायनोसै ना।
फारसेथिं खमाव जादो मुलि जाफादो।
देहाखौ देहाखौ नायनो ना रांखौ नायनो होननाय जाबाय।
ओम।
जारला। दा बेखौ नायबा बेखौ जाया बेखौ
बेहा बेखौ नाय जाया
थाङै थुङै गावबागाव मावनानै जानोबो रोंला। बेराफारसे ओरै हा हु गैजाया।
ओ हा हु दंबाबो मावना जानो बायो।
जोंनियाथ' दंबाबो जेनेबा गयफोरल' गायनानै दोनबाय मैगं थाइगं गायलाना।
ओम आरो अबा जायगायाव जाया हाया।
ओम माने ओरैबायदि गय गायबाय गयनि फैसाजों
उम बायना जाबाय, बेबायदि मैगं गायला दाइरेक्ट मैगं गायला आरो।
आमफ्राय आमफ्राय दस्राफ्रा गइ गायला। आमफ्राय बियावनो गइ बिगोमाफोरनिफ्राय फैसा बुथुमसै बिजोंनो।
थां सोलाय सोल'
उम दे।
समाथ' जाबाय नामा?
उम उम।
समाथ' जाबाय।
दे जाथ'बाय।